औ
हेल' नोंथां
औ खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सा उम नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों खोनादों।
औ नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां
ओ जों दै गेवब्रेनायनि बागै दसे सावरायनोसै
औ औ
ओ नोंथाङा दै गेब्रेनायनि बागै दसे बुंग्रोदो ओमफ्रायाय आङो नों बुंखांनानै आङो बुंनोसै आरो आंनि मोनदांथिखौ ओमफ्राय नोङो दा नोंनि मोनदांथिखौ बुंहरदो
दै गेब्रेनाय होनबाथ' नोंथाङाथ मिथिखागौ नङा बा ओ दैया जेरै गुबुंल जानाय बिदिनो गाज्रि बिदिनो ओ रासायनारि हासार बायनायजों लोगोसे दारिमनिफ्राय गनाय ओ मैला दैया मा जेब्ला दैमाया ज' जाहैयो होनब्ला बेखौहाय दै गेब्रेनाय होननानै बुङो। आरो बिजों लोगो से मा ओ दे जेब्ला सिगांनि समावथ' दैया बिराद मोजांमोन मानो होनोबा बिफां लाइफांजों बेसेबा सुबुं माहारिफ्रा खममोन आरोना आरो बेफोरनि गेजेरावहाय मा सुबुं अनसिमा बांनायजों लोगोसे बिफां लाइफांखौ फोजोबस्रांनायनि जाउनाव माय मा दैया गेब्रेना जाफैदों मानो होनोबा ओ सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे ओ सुबुङा मा गावनि बाहाय खोन्दा बेफोराव दाबोर जाबोर जलाखौ मा दैयाव गारहैनाय आरो बिजों लोगोसे जेरै सुबुं माहारिफ्रा मा खालामो ओ जेब्ला दखान आरिफोर थांनानै बिदिनो जाग्रा बेसादफोरखौ जेब्ला जायो। ओ जासे जानानै मा प्लास्टिक आरि बायदिसिनाखौ आय मा दाबसे जायगायाव गारालासिनोामा बिदिनो गारलाबायबाय नङा होमबा जेब्ला अखानि बिबाङा जेब्ला अखानि हानाय फैयो। एबा अखा हानाय फैयो अब्ला बे समायावहाय मा अखानि बिबाङा बारा जानाय लोगोसे मा दैया बेखौ सुस्रांनानैहाय मा दैया बिदिनो दैमायाव लाङो बेजों लोगोसे मा सुबुङा मा ओ जाग्रा आरिखौ गारनानै प्लासथिकफोरखौ गारना लाबोनानैहाय मानसिया बेखौ बुथुमनानैहाय दैयाव गारहैनाय बेफोरबायदि नङा मोनथाम आरो बिजों लोगोसे ड्रेन आरि प्रडाक्टफोर दाला गारना होनाय बे ड्रेन आरिनिफ्राय बोहैनाय दैया जेब्ला दैमाया बोहैलाङो अब्ला दैमाया गाज्रि जायो खोनादों ना नोंथां? हेलौ हेलौ
औ
खोनादों ना नोंथां?
खोनादों खोनादों
ओ आरो बेजों लोगोसे मा ओ बेजों लोगोसे मा जेब्ला दारिमिन गायसनना दोनबाय सुबुङा अनजिगा बानायनायजों लोगोसे गावनि नांगौ मुवाफोरखौ बुथुमनो थाखायबा दारिमिनावहाय जोङो मा ओ बिदिनो माबा मोनसे ओ जाग्रा बेसादफोर दिहुनन्नाया बिजों लोगोसे मा थावारि दिहुननाय बेफोरजों मा ओ सुबुं अनजिमाया बांनायजों लोगोसे मा दानिमनावहाय थावारि दिहुनलांनानैहाय बे दखरिमिन दारिमिननि फ्राय गनाय मैला आरिफ्रा मा दैयाव लगायनानैहाय बे दैया बोहै लांनायजों लोगोसे दा दैयावहाय मिलायहैनाय आरोना बे मिलायहैनायजों लोगोसे मानदैया गुबुंले जानाय आरो बिनि जाउनावहाय ओ सुबुं अनजिमा बानाय लोगोसे बेफोरबायदिनो बायदि बायदि रोखोमनि जेब्ला सुबुङा आबाद मावो आबाद मावनाय समावहाय बिदिनो एम्फौ एनला जानो हायैनि थाखाय बिदिनो रासायनारि हासार बाहायनाय बे रासायनारि हासारा मा जेब्ला दैजों मिलायो दैजों मिलायखांनायनि उनाव उनावहाय माब बे दैया बोहैलाङो नालाय बिनि उनावहाय दाबसे जायनिफ्राय गुबुन दाबसे दाबसे जाहैबाय गुबुन बोहैलाङोैलाङोन नेहाय मा जेब्ला खोला फारसे बोहैलाङो अब्लाबा लैथोआव ज'मा जाहैयो अब्ला बे लैथोनि दैया मैला जायो खोनादोंना नोंथां? अब्ला बेफोरबायदिनो जायो आ रोना आरो नोंथाङा बेफोरनि बागै आरोबाव माबाफोर बुंदेरनो गोसोबा बुंदेरनो हागोन नोंथां।
औ औ जागोन दे। नोंथाङा जोबोद मोजाङैनो बुंलांबाय बेनि बागै जों मिथिख जों मिथिखायो नङा होमबा दै गेबेरेनाय माने दै लेथ्रा जानाय
औ औ
दैया जोंना जेने बिदिनो अनेक रोखोमनि जोंना लेथ्रा जायो जेरै जोंनाव नोंथाङा बुंलांखाबाय बिदिनो जाबोर गारनाय बायदिसिना बिदिनो जोङो टाउन सहरफ्राव थांबा नुयो जोङो बिराद मोनामनाय लेथ्रा बुस्थु खाथिजों माने एरायलांनो हायो बायदि लेथ्रा बुस्थुफ्रा मोनामो माने।
बेफोर ओ टाउन एरियाफोरनि लेथ्राफ्रा माने हा सिङाव हाबलांनानै माने हासिंनि दैया लेथ्रा जालांनानै टाउन एरियाफोरनि दैफोरा माने जे लोंबाथायबा गोबाब बाबसिउ मोनो लेथ्रा मोन नागिरो दैखौ माने साफा खाला साफायानो जाया माने ओरैबायादि फिल्टार खालामबाबो दैखौ माने एसे गोबाब महरनि जोङो मोनो आरो टाउन एरियाफोरनिखौ। जोङो माने गामि गामि एरियाफोरनि दैया एसे साफासिन जायो मानो होनोबा बेयाव माने एसे लेथ्राफ्रा एसे खम जायो। जा टाउन एरियाफोर मोन जाया ओ गामि एरियाफ्राव बायदिसिना फेक्टरिफोर गैया बिदिनो बिदिनो लेथ्रा बुस्थुख गारलाबाया इदिनो बायदिसिना प्लास्टिक फानलाफ्रा माने गामि एरियाफ्राव एसे खम जायो। गामि एरियाव माने दै गेबेरंनायफ्रा एसे खम जायो टाउन एरियाफ्रावखौनो बांसिनानो गारजानो बिदिनो गामि एरियाव माने गाज्रि जानायनि जाहोना जाबाय बे बांसिनानो बे फुख्रि फालाफ्राव माने हाब्रुफोर बे लेथ्राफोर बे दंफां लाइ फांफोर सेवनाय जेरै हाग्राफोर सेवनाय बेफोर माने देसाव गोफोनफोर थै जिब जुनार थैनाय बायदिसिना थैनायफाव माने ओ
दै थांनानै माने दैया हा सिं सिं सिं खारनानै दैया माने बिदिनो लेथ्रा जालाङो लेथ्रा जानानै जोङो अबेबाफोर नखरफ्राव गलैफ्लाङोबा बिदिनो दैया मिक्स जानानै बिदिनो सोरबाफोर मोनलांफाबा बिदिनो बेमार आजारफोर जासिगोन बिदिनो दै लेथ्रानि थाखायनो जोंनाव गोबां बेमार आजारफोर जायो जों जों दैखौ माने लोङोब्लाबो जोङो एसे साफा खालामना रोंनांगौ जोङो फुदुंनानै लोंथारनांगौ। बुथुमनानै लोङोबा जोङोनि देहाफ्रा माने बेफोरो लेथ्रा दैनिफ्राय माने बिजानुफ्राय माने जोंनाव हाबनो लामा फैया। जोङो दै गेबेरेनायखौ जोङो होबथानो थाखाय जोङो गिबियावनो जोङो जाबोर जुबुर गारनाय बिदिनो लेतरा बुसतु गारनाय बेफोरखो जोंयो बन्द खालामथारनांगोन। जोङो जोङो लेथ्रा बुस्थुफोरखौ जोङो सावनांगोन सावनानै जोङो, जोङो बेखौ फोजोबस्रांनायनि राहा लानो हायो। बायदिसिना लेथ्रा बुस्थु दैफोर ओंखारनायफोरखौ जोङो साफा खालामनानै नांगौ इदिनो जोङो जेराव मेरावनो जोङो गारलाबायनो मोना। गारबा जोंनियाव आ बहावायाबो गुबुंले जायो जोंनना मोनामनाय बायदिसिनाफोरजोंनो सोरेनेबा गन्थंफ्राव हाबोबा सोरबा मोनजा फ्लाङोबा बिदिनो बाय बायदिसिना बेमारफोर बिजानुफोर साफानो हागौ इनि थाखायनो जोंङो बे लेथ्रा बुस्थुफोरखौ जोङो ओ जेबो गारलाबायनो मोना गारला बायबा जोंना माने जोंना माने गोबां बिदिनो गाज्रि जालांनो हमो। जोंनिया गामि एरियाफ्रावबो एसे गुबुंले जाहांनो हमबाय जरै जोंना हासारफोरखौनो दाना बांसिनानो रासायनिक हासारल' बाहायो जेरै मिथिंगायारि हासारफोरखौ बाहायनो नागिरा। जोंनिया गोबोरखि हासार बायदिखौबो बाहायोब्ला माने एसेबां दैफोरा लेथ्रा जाया। गोबोरखि हासारफोरखौ बाहायो जोंनिया हा फोराबो मोजां जायो बिदिनो हाफ्रा आरो आबादफ्राबो जोंना मोजां जायो बेफोरनि थाखाय गोबोरखि हासार इदिनो मिथिंगायारि हासार बेफोरखौ बाहायोबाथाय। जोंनिया माने गामि गामि एरियाफोरनिया मोजां जायो। टाउन एरियाफ्राव माने एसे बिफां-लाइफांफ्राबो खम जायो, खमनि थाखाय माने माबोरै मथरनि उखुन्दै बायदि बायदि लेथ्रा बुस्थुफोरावनो बारहावाजों मिक्स जाना थायो बिनि थाखायनो माने टाउन एरियाफ्राव बांसिन दै गेब्रेंनाया जायो। दै गेब्रेंनायनि थाखायनो माने टाउन एरियाफोरनि दैफोरा माने ए से बारा लोंजाथावना नङा बायदि सानो आरो आं। खिन्थु बिसोरो होमबाबो ओ उफाय गैया बिसोरो साफा खालामनानै लोंनांगौ जाथारो। लोंनायाव बिसोरो दामि दामि फिलथार बस्थु बायो बिसोरो एसे खारेन्टफोरनि, इलट्रिकफोरनि एसे मोजां बेसादफोरखौ बिसोरो बाहायो फिल्टार खालामनो थाखाय। बिनि थाखायनो बिसोरो एसे दै लेथ्राबाबो साफा खालामनानै बिसोरो माने लोङो आरो।
औ
दा नोंथाङा एसे बुंबावदो दे
औ औ
ओ नोंथाङाथ' होनलांखाबाय ओ बिदिनो बिगुरनि गाराय बायदिसिना बेमार आजार जानायनि बागैबो होनबाय नोंथाङा मानो होनोबा जेरै जोङो मा बिफां-लाइफांखौ दानफायनायजों लोगोसे मा बार हावाया गारजि जानो हमबाय नङा होमबा नोंथां? आरो बिजोंनो लोगोसे मा दारिमिन गायस ननायजों लोगोसे माबे बे दारिमिननिफ्राय गनाय उखुन्दैया जेब्ला गोजौ फारसे थाङो अब्ला जोमैजों मिलायनानैहाय मा बे दै खफ' आरिफ्राव मिलायनानै थायो नङा होमबा नोंथां? जेब्ला ओ बारा गुदुं जायोब्ला गोजौ फारसे थांगोन नङा होमबा आदै? बिदिनो लोगोसे मा दैखफ'जों मिलायनानैहाय जेब्ला अखा हायो एसे अखा हानाय जायो आरोना गुसु जायोब्ला गाहाय फारसे फैफिनो आरो ना बे अ खाया बे अखाया जेब्ला गाहाय फारसेजों फैयो अब्ला मानसिनि मोदोमाव गोग्लैयो एबा बे जाय ओ मिथिंगायाव गोग्लैफैयो आरोना बिदिनो अब्ला मानसिनि मोदोम एबा जिब जुनारनि मोदोमाव नाङोबा बिदिनो बिगुरनि गाराय खेनसार आरि बायदि बायदि रोखोमनि बेमार जायो आरो ना माननाय बेमार एलारजि बायदिसि ना आरोना बेफोरबायदिनो गोबां बेमार जायो आ रोना थि बेबायदिनो लोगोसे मा आरो ओ जेब्ला जाहाज आरिफोरजोंहाय मा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाब सेयाव जेब्ला थाव रोगायो नङा होमबा नोंथां? जेब्ला ओ हा लामा सामाया जुदि गोजान हान्थिनो थाखाय जुदि लामाफोर गैयाब्ला मानो होनोबा दैजोंबो थांनांगौ जायो नङा होन्बा नोंथां आरो बेजों लोगोसे मा ओ जाहाज आरिफोरजों बा दैया ओ थावखौ जेब्ला लाबोयो अब्ला थावा दैयावहाय गोलैबोनानैहाय मा दैजों मिलायो अब्ला दैया गुबुंले जायो। थिग बेबायदिनो ओ बे दैया मेलाय गुबुंले जानायजों लोगोसे मा गुबुन दाबसेनिफ्राया गुबुन दाबसेयाव फैयो नङा मा नोंथां? बिदिनो सारिगिदिं गिदिंबाय थायो आरोना ओ गिदिंनाय लोगोसे जेब्ला मानसिया बेखौहाय लोङो अब्ला ओ मानसिया बेमार जायो आरोना आरो नोंथाङा फुदुंनायनि बागैबो होनदों मानो होनोब्ला फुदुङोब्ला दैयाखौ मा बे बिनि बिजानुआ थैयो नङा होनमा नोंथां? जाहाथे गुजुनाय आरिफ्रा जाया ओ बेजों लोगोसे ओ थांनानै थानो थाखाय जेब्ला जोङो मा दैयाखौ साफा खालामनो थाखाय बिदिनो जा लाखौ दैयाव गारहैनो नाङा प्लास्टिक आरिखौ जोङो दाबसे जायगायाव दोननांगौ बेजों लोगोसे मा गो गोदाव सोराव गारना गारलाबायनो नाङा आरो दारिमिनफोरखौ मा गायसननायजों लोगोसे मा बेखौहाय एसे नायनानै सानै हयै गायनांगौ आरो--ना आरो बिफां बिफां लाइफांखौ जोंनो नांगौ मानो होनोबा बिफां लाइफाङासो ओ बे दारिमिनिफ्राय गनाय मै-माबाखौह गेस हाख होबथानाय बायदि जाहैयो आरोना जुदि बिफां लाइफाङा गोबां जायोबा मानो होनोबा दारिमिनिफ्राय गनाय गेसा गोजौआव थांनानैहाय मा जोमैजों मिलायो अब्ला दा बे जोमैनायाव मिलायनायजों लोगोसे मा अखा हानायजों मानसिनाव नाङोब्ला बिगुरनि गाराय बायदिसिना जायो जेनेबा नोंथां समावबो जाबाय जोंनिया दोनथ'नोसै नामा?
होमबा नोंथां जाथ'सिगोन ना? जोंनि सावरायनाया
नंगौ?
समाबो जाना फैबाय।